खोनादों
मा खालामदों नोंथाङा
ओ दा जिरायना दं जाखांनानै
ए गरम नङा बोथोरा
बोथोरा गरमानो
अखाफोर हायाखै नामा
अखाया बिदि हायाखै दोमैनानै दं
ए माइफोर गायो नामा न'आव।
माइ गायो।
औ
मा खालामदों नोंलाय?
आंबो दं बिदिनो बाहेरफोराव बारजादो गरमनि।
उम
हेलौ
खोनादों खोनादों नोंथां।
खोनायाखै।
खोनादों नोंथां। खोनादों।
औ नेटच दे होनबाना।
हेलौ
खोनागासिनो आं नोंथां।
हेलौ
खोनादों नोंथां।
अ नांथा नांथा खोनाबाय दं।
उम नेटवारकनि प्रब्लेम।
औ नोंथां जोंनि बर'फोराबो आथिखालाव गोबां जौगा जौगाबोबाय लै नोंथां।
अ जौगाबोबाय
गोदोनि समाव माबायदिमोन दा माबायदि एसे बेनि सायाव सावरायनोसै सानो नामा नोंथां।
नोंथाङाबो गोसोआव दं दा गोदो बर'फोरखौ माबायदि नासयोमोन मुगैयोमोन दा माबायदि जाखो नोंथाङा बेनि सायाव एसे फंनैसो बिबुंथि लानो हागोन नामा।
हानायखो नाजानोसै।
औ दे नोंथां बुंलांनाय होनबा
उम बर'फोरनि बेलायाव आगोल निफ्राय गोदोनि ओमफ्राय जेनेबा जों बर' आइजोखौनो होन माने बर'फोरनि गाननाय जोमनाय मावनाय दांनाय रायलायनाय महर मोखांखौ जों नुयोब्लानो
औ
ओ बर' होननानै सिनायनो हायोमोन आरो
औ
आरो बर' आइजोफोरनि गेजेरजोंनो जोंनि बर' हारिमुनि आरो नेरसोनथिफोरा रोखा बेरखांनायखौ जों नु नुनो मोनो।
औ
आरो बर' आइजोफोरा एम्फौ लाथा फिनाय ओ ना गुरनाय सि दानानै फाननाय दाउ अमा लानाय बेफोरनि गेजेरजों माने जों बरफोरा गोबां रां खामायबोदों आरो खस्थनि गेजेरजोंबो नखर सुंथाबोदों आरो
औ
ओमफाय खायसे खायसे ओ फिसायफोराबो बिसिफोरखौ ओ थाखा फैसा मोनैनि थाखाय जर जलुम खालामनानै बुनाय ओ गुबुनाव थानानै रां रुफा खामायनाय आइजोफोराबो जेनाखैमोन। आरो बेब बेफोरबायदि थासारिखौ नुनानै ओ बै समनि ओ गुबुन हारिफोरा बरफोरखौ मुगैदोंमोन मिनिदोंमोन। माने जों सोलोंथाइनि बिथिङावनो जा ओ जोंनि फरायनाया बहुद माने लोरबांमोन आरो। जौ जुयायाव ग फ्राय नखरनि फारसे ओ रां बिस फिसाया फरायनाय आरो जानाय लोंनायफोरखौ माने बारायसे माबा खालामामोन।
औ।
बिनि गेजेरजोंबाबो आइजोफोरा माने जेननानै थायाखैमोन। दाउ अमा लानानै। मोसौ बोरमा लानानै माने नखरखौ सुंथाबोदों। हाथाय हाथाय थांनानै फिथा दखान हैनाय ए आरो जि दायै दायै फाननाय। इफोरनि आरो दा गोबां जौगाबोनायखौ नुनो मोनबाय आरो बेनिफ्राय
औ।
नोंथाङा मा बुंनो सानो दा?
उम उम आंबो बेबायदिनो सानो नोंथांनि बुंनायाबो बो थारैनो सैथो। अब्लाबो बिनि गेजेर जोंनो मोननैसो बाथ्राखौ‌ जों गोसोखांजायो माने गोदोनि समाव जोंनि बर' सुबुंफोरखौ गुबुन हारिया नासयोमोन मुगैयोमोन अमा फिसिना जानाय खांख्राय फि जावना जानाय बायदि एं होननानै जोंखौ बासियोमोन आरो
उम उम
नि दानब फोलेर होननानै जोंखौ गुबुन हारिनि सुबुंफ्रा बुंसोयोमोन बेबायदिनो गोदोनि समाव गुबुन हारिजों नासयजानाय मुगैजानायखौ सहायनो हायैनिनो जोंनि बरफ खायफा खायफा सुबुंफोराबो माने गुबुन हारियाव बास्लायलांदोंमोन बे बेफोरबायदिखौ जोङो नु नुनो मोनो आरो नुनो मोनबोदोंमोन नाथाय दानि समाव थ' बेबायदि नंलिया दानियाबो माने जोंनि बर'फोराबो मोनसे जौगानाय हारि जाबोबाय आरो
उम जाबोबाय
गोदोनि समाव लेखा फरायायावबो गैयामोन जाबाङाखैमोन जोंनि बे हारि बर' हारिनि सुबुंफोरा आरो ओरैनो साफा सानै दंमोन अब्लाबो एसेबांद्राय नङामोन नाथाय आथिखालाव दा जोंनि बर' समाजावबो गोबां लेखा गोरों आरो गोदोनि समावथ' बेबाय दि आरो गेदेर फरायनायबो गैयामोन नालाय आरो मुगै जायोमोन नासय जायोमोन बेबायदिनो बेबाय बेबायदिनि थाखायनो गुबुन हारियाव बारस्लायलांदोंमोन नालाय दा नाथाय दा बेफोर बायदि गैला आरो जोंनि बे दानि बे आथिखालसिम
गोबां बिदिनो गेदेर गेदेर बिबानाव थानानै साख्रि मावनाय सरखारि साख्रि बेबायदि मावनानै बर' हारिखौ दा एसे गोग्गानाय फारियाव लाबोबाय आरो बेनो आइ पि एस अफिसार आइ एस अफिसार बेबायदिनो आरो गोबां साख्रि सरकारि सा ख्रि मावनानै बर' हारिनि गेजेराव बे जौगानाय हखौ सों दा एसे गोगान लानो हायो आरो बर' होननानै ना नोंथां?
नंगौ। आरो दामनाय देम देनाय आरो सल' खननायनि बेलायावबो जौ गाबोबाय
थारैनो
हारिनि गेजेर हारिमुनि हारिमुनि बर' हारिमुनि माबा रावखौ फोथांनो थाखाय गोबां गायक ओंखारबाय मोसागिरि बिथां मोनाबो गुबुन जायगायाव थांनानै जोंनि बर' हारिनि मो मोसानायखौ दिन्थिहैबाय
होम औ हारिमुवाबोथ' आरो मोनसे हारिनि सिनस्रि सिनसिना औ। बेबादिनोदा हारिमुनि गेजेरजोंबो जों बर होननानै एसे गुबुन जायगा गुबुन हादोराव थांनानै मोसानानै माने बर होननानै सिनायथि मोनबायआरो जोंबो। जेरै खेराइ मोसानाय बागुरुम्बा मोसानाय दख आइजोफोरा दखना आरनाइ फालि बायदि गाननानै गोमो गोजा गोथां गाननानै आरो हौवाफोरा खाम सिफुं खाम लानानै गामसा गाननानै बि फायदिखौ माने हारि बेफोबादिखौ लानानै आरो हारिमु माने माहोनो हारिमु सो दिन्थिहैबाय जेनेबा बरफोरनि। बा बर हारिनि दा बेबायदिनो जोंनि बर हारियाबो गुबुन हारिफोरजों सिनायजाबाय जोंनि बे मोसानायखौ नुनानै अ बिथांमोननि मोसा बिथांमोनहा बर' हारिनिफ्रायफैदों बर' हारिनि मोसानाया बेबायदि समायना रमायना बे बाख्नाय जानायखौजों नुनो मोनसै आरो।
नंगौ नोंथां। उम नंगौ नोंथां। आरो गोबां लिरगिरि फोरबो ओंखारबाय।
औ।
लिरगिरि लिरगिरि होननानै बुङोब्लाथ आरो बेबायदिनो बर'नि गेजेरावबो खम नङासै आरो। गोबां गोबां। मेलेम जिबिफोर आरो गोबां मेलेम जिबिफ्रानो रुंसारिबो जालांबाय। बिजाब लिरै लिरै। खन्थाइ रायथाइ सलमा लिरै लिरै। जों बिथांमोनखौ। मान बाउनो हानांगौआरो आरो जों बिसोरनि समाव मानबो बाउखायो।
आरो बावनोबो नांगोन मानना मानोना बिथांमोनाबो जोंनि बे बर हारिनि फरायसा फरायसुलिफोरखौ माने बिथांमोनानो गावसोरनि मेलेम जि-जिबिजों बिजाब खन्थाइ रायथाइ सुजुनानै। फराय आथिखालसिम फरायबोनानै जौ बिथांमोननि गोबां बिफाव दंआरो बर हारिनि।
उम नगौ नोंथां।
नङाहोमबा नोंथां।
उम उम
उम। बिनि साफा साफा माने हाथरखि आरोना अलंबार हाथरखिफोरबायदि बिथांमोनखौजों सिबि रोंनांगोन समसिमबो
सिबिनो रोंनांगोन ओं उम।
खिलिं नङाबाथ' जोंबो फरायनानै एसे एनै गियानबो आरजिनालानो हानायनङामोन।
हानाय नोङामोन।
बिथांमोननि थाखायनो जोंबो एसे एनैबाबो गियान आरजिना लानोहाबाय फरायनानै। नाङाहोमबा नोंथां।
नंगौ नोंथां।
थ' दा एसे जिखिनि हायो बेखौ सावरायनाय जाबाय आरोना नोंथां
उम नंगौ
बारा जों जोंबोथ' एसे गोरोंद्राय नोङा
उम एसे मि
मिथिनाय खिनिखौ एसे सानैजों सावरायलायनानै एसे गोजोननाय मोनबाय आरो
उम
औ दे होबा नोंथां एसेयावनो दोनथ'नोसै
दे नोंथां